अ हेल' खबर अ' खोनादों खोनादों।
औ औ खबराथ' दंथ'
आंनाबो दंथ'यो लै मोजाङैनो खबर मा खालामदों नोंथाङालाय? ओंखामखौ जाबाय दे उम। मा खालामदों? दालाय
ओ दंथ'यो दा ओरैनो दंथायराजों
अ अ ओंखामफोर जाबायना?
ओंखाम आङो जाथ'वाखै जानाया
अ अ अ दालाय बहा दं नवावनो दं ना ना बहाबा दं?
आङो न'आवनो दंथ'यो दा
अ
आं दुब्लिफारस
नुयोब्ला औ औ औ
उम
बिदिला नोंथां ज
आ उम दे दे
अ' थ' जोंनि आइदिया जाबाय मा जोङो औवा नोङा ओमबा जोंनि बर'फोरनि गामियावथ' बुहुद औवा थायो बर'फोरनि न'खरावथ'
अ
बेजों
दङ उम उम अ उम दे
ना नोंथां जों औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बिदिनो जों बिनिफ्राय मा मा मोननो हायो
ओम
बेफोरनि सायावनो एसे रायलायन सो
ओम दे
औ ओ नोंथाङा इसे बुंग्रोदो जोङो औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनो एसे फोरमायनानै होदो
अ खना
उम
औवाखोथ' जों बहुद खामानियावनो बाहायनो हायो। औवाया दा बुंनो थाङोब्ला बेसेबां मैल्य गोनां बिफां होनना बुंजायो आरो बेसेबांबा मैल्य गोनां बिफां होनजायो आरो औवाखो बुहुद खामानियाव बाहायनो हायो औवाखो
औ औ
दा औवा होनबाथाय इरिनो न' स' बानायनाय बायदिसिनायावबो न' बानायनाय बायदिसिनायावबो' औवाखौ बाहायनाय जायो खुन्था बायदिसिना जेनलाब खामि बायदिसि इना सब खामानियाव बाहायनाय जायो उ आरो बिदिनो ओ जेखाइ खबाइबो हेबनो हायो औवाजोंनो। जेखाइ, खबाय, सान्द्रि, दाला, सब बायदिसिना आइजें बानायनोबो हायो आरो औवाजोंनो
औ औ
आरो इदिनो बर'नि बाथौ बेखौबो औवाजोंनो दुमनानै बानायनाय जायो आरो
औ औ औ
बिदिनो दा सबनिबो न'खराव औवाखौ गायनानै लायो।
उम
मानसिफोरा न'खर न'खर न'खर बिदिनो औवाया बेसेबांबा मुल्य नालाय, बिदिनो न' न'खर न'खर गायना लायो आरो बिदिनो बुहुद खामानियाव बाहायनो हायो बेफोरबायदिनो औवाखौ नोंथाङा औवानि बागै मा मा मिथिगौ?
ओ औ औवा होनबा थ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोबोद मैल' गोनां बिफां नङा होमबा थह जों बे औवाजों जोङो बुहुद खामानियावनो जोङो बाहागोन जों औवाखौ बाहायो जोंनि जेनेबा जों बेखौ जा
अ ओ ओ
जोङो
जोङोजे
औवाखौथ' जेनेबा औवा गाज जाया होनबा जोङो
अ अ अ अ
खिलिनाय बेफोरखौ जोङो औवा गाजाखौ जों जायो। आरो जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो थैनायसिम
औ औ हेल' हेल' औ खोनादों
हेल'।
बुंलाय औ औ बुंदे बुंलाय
औ जोनोमनिफ्राय लानानै होनना बुङोब्ला जेब्ला माने जोङो उन्दै गथ' उन्दै गथ'आ जेब्ला जोनोम मोनो थ' उन्दै गथ'नि जेब्ला नारिखौ माने गोदो आरोना गोदोनि समाव उन्दै गथ'आ जेब्ला जोनो जायो अब्ला उन्दै गथ'नि नारि खौ जोङो औवानि जिथु जों गो पार औवानि जितु जों मा होनो जिथु जोंना औवाखौ जों दानस्लाय माबाबाथाय जेनेबा जोङो खाथि एसे फिसा माने जोङो गोबौ खालामनानै बेजोंनो जोङो हास'योमोन होननानै माने फोथायो आरो माने बुङोमोन आरोना गोदो मानसिफोरा।
गोदोनि मानसिफोरा बुङोमोन आरोना
अ औ
उम
आरो बिदिनो जोङो थैनायसिम होननाय लोगो लोगोनो जों थैनाय जेब्ला मानसि सासेया थैयो अब्ला बै थैनाय मानसिखौ थैनाय मानसिखौ जोङो बाननानै लांनाय आरो बै जायगायाव थांनानै जोङो बै मानसि थैनाय मानसि जेखौ जों सावहैनाय बेबायदि खामानियावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो
औ औ। औ नंगौ नोंगौ
उम थ' जोंनि जि थु औवा बे जोंना औवाया जोबोद माने बाहायजाथाव बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ जोंनि साम फ्रोमबोनि सानफ्रोमबोनि नांगौ खामानि। जेरैहाय जोङो फुङावनो सिखारनाय लोगो लोगोनो जोंनि आइजो बा बिमा
आइजो बा बिमा बिफाफोरा मा खालामो अ अ हासिब उम बेखौ औवाजों बानायनाय जायो आरोना।
औ औवाजों मोननाय जायो औ आरो बिदिनो जोङो मोनायावबो जेनेब माने बिदिनो जोङो बुहुत खामानियाव इउस जायो आरोना। माबानि बे फुंनिफ्राय लानानै जोंना जेब्ला मोनासिम जोंनि बहुद खामानिया जायो बेनो जोङो न' बानायनाय जेरै जोंनि न' बानायनायबो जोङो बहुद खामानियाव मावो जेनेबा माने बुहुद खामानि बाहाय जायो आरो ना। गोदोथ' जोंनि मा न'खरफोरा जोंनि न'फोरा माने जोंनाथ' औवानिसे बानायनाय मोन नङाहोमबा?
औवानिनो गोजामोन नालाय गोदो अ।
गैयामोन। बिदिनो जोङो औवाखौ बिदिनो जों खुंथा होनाय बा औवानि
अ
मानि जोङो जेनलाब जिरनानै जोङो हयथु बेरा माबा जितु वाल बायदि जोङो खालामनानै बेखौ दोनोमोन आरो ना।
औ औ
औ बा बिदिनो आरो जोङो औवाख खौबो बा जेनेबा जोंनि खाम बाहायजानाय खामानि बा माने खामानियाव बाहायजानाय आइजें आइला जेनेबा जेखाइ खबाइ
औ औ
माइ जावनो थाखाय माइ माइरं जनो थाखाय दाला सान्द्रि बाहायनो हेबनाय। जेनेबा जों गरम बाथोरबाथाय जोंनो मा नांगौ जोंनो गिसिब नांगौ नङा होनोमबा?
इस औ गिसिबाबो औवाजों नो बानायजानाय आइजें आरोना।
औ गिसिबाबो जोंना औवाजोंनो बानाय जानाय आइजें आरो बिदिनो जोंनि ओंखाम संनायफ्रावबो बाहाय जायो जेनेबा जोंनि ओ गोदो थ' जेनेबा बिदिनो प्लास्टिकफोरनि बिदिनो गारबाफोर गैयामोन नालाय। सिलफोरनि गारबाफोर गैयामोन नालाय बेफोरजोंबो जोङो माने गारबाफोरखौबो जों बानायोमोन। बिदिनो आरो जोंनि सागं औ औ सागं सागं सागंखौबो दों औवा जेनेबा अ ओंख्रि साग्रा सागं बेखौ जोङो औवाजोंनो बानायो।
उम
आरो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां खामानियाव इस इउस जायो आरो।
बन सुनायनिफ्राय लानानै जों अरसुनायनिफ्राय लानानै माने बुहुत खामानियावनो जों बाहाय जायो आरो। नोंथाङा जों बनो रों हागोन नामा एसे फोरमायना होदोंमोन नामा?
औ औवाजों बानायनो
औ
अ औवाजों आं बानायनोथ' जेबो रोङा आङो रोंनायालाय ओरैनो बायदिसि ना हेबनो रोंगौ आरो औवाजों खाथि जिरनानै बायदिसिना सान्द्रि एसे माबा हेबनो रोंङो आरो ओरैनो। बायदिसिना थेङलबो होनो थेङल बायदिसिनाबो जिरनो रोंगौ औवाजोंनो
औ
ओ बर'फोराथ' ओ फोथाराव माइफोरखो खानानै लाबोयो नालाय
औ औ
ए बे औवाजोंनो बानायनाय जायो बेखौबो बेफोरबायदिखौ ओ औवाखो फिसा फिसा जिरनानै दिरुं खालामनाय जायो थेङल होनना बुङो बिजोंबो बेफोरबायदिखौ आं रोंगो इनिफ्राय आरो
औ
बिदिनो लामाफोरावबो बेरा होनाय बिफोरबायदिखो दाननानै हेबनो रोंगो बानायनो रोंगो बेरा बिफोरबायदिखौल' रोंगो आङो इनिफ्राय ओरैनो बैसागो बोथो थोराव ओरैनो बाथु बाथु दुमो नालाय बे औवाजोंनो दुमनाय जायो नालाय बे बाथुखौबो दुमनो रोंगो आरो आङो इसे एनै औवाजों इनिफ्राय बिदिनो इनिफ्राय आरो बारा माबा रोंबाङा आङो इनिफ्राय औवाजों बाहायजानाय बाहाय इदिनो आइजें औवाजों आइजें मा बानायनो आङो बारा रोंबाङा आरो इखिनियानो नोंथाङा ओरैनो मा बानायनो रोंगो औवाजों
ओ नोंथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बारा रोंबाङा आंबो बिदिनो बिदिनो न'नि बेरा होनाय जोङो बेरा होआ ओनबा न'आव बिदिनो बेरा होनाय नोंथांआ बुंनाय बादिनो बिदिनो नोंथांआ बाथौ दुमनायनि बाथ्रा बुंदों बाथौ दुमनायनिबो आं आंबो एसे रोंगौ आरोना बाथौ दुमनायखौबो हायो एसे आरो गिसिब आरो ना एसे माने जों गिसिबखोबो माने आङो साननैसो सिगां साननैसो हेब हेबदोंमोन खिन्थु बारा मोजां माने एसे जोंहा माने मता जायो आरो जोंना बिदि जाबाङा थेवबो एसे रोंफ्रामगौ आरो औ औ
ओरैनो ओमफ्राय नोंथाङा औवानि सोमोन्दै मा मा औवायाथ' मा मा औवा दं इनि सोमोन्दै मिथियो नामा औवायाथ' मोनसेल' जातनि औवा गैया नालाय ओरैनो मा मा मिथिगो बुंना होनाय मोनसे
औ औवाखौथ' औवायाथ' जेनेबा जोंना बुहुत जातनि थायो जोंना औवा बुरखा औवा बुरखा दङो जाय माने एकदमबारे गिदिर गिदिर जायो आरो ना औवा भुरखा दङो ओमफाय दङ जोंना औ गिदिर जायो औ
जोंनो खन्थाखो बानायनाय जायो हो
औ खुन्था आरिखो बानायनाय जायो न'नि खुन्था बिदिखौ औ आरो दङो जोंना माखाल होनो
माखाल ओम
आरो बिखो जोंना जावथि होनो जावथे औ सावथे था नोंथाङा माने बुहुद माबा जायो। माने गोबां जायो आरो ना एसे सु बायदि जायो आरो एसे बेयाव माने सुरुखम थाबाय थायो एसे। आरो बिनि मान खान्थिफोराबो
गुसुं गुसुं जायो जावथिनिया ओम जावथि आरो माखला बेसे गेदेर गेदेर जायो जावथे आरो माखाला जावथे आरो माखाला औवा बुरखानिजों समान जायोना जाया?
औवा बुरखाजों समान जाया एसे
समान जायाना ओ ओ माखालजो जावथेजो फिसा फिसा जायोना एसे मिडियाम जायो आरो ना।
औ मिदियाम जायो। आरो दंबाव वो जोंना बिज्लि औवा बिज्लि होननाय बेयो माने फिसा फिसा जायो आरो ना औवाया। फिसा फिसा गथ'फोरा ना बोनो नङा होमबा? खामानि बिदिनो जों खामानियाव बाहायो।
औ औवा बिज्लिखो।
मा मा रोखोमनि दङ मा खामानियाव बाहायनो हायो बेफोरखौ?
अ अ अ। ओ बेखिनिखो नोंथाङा मिथिगो आरो ना औवा
ओम औ औ नोंथाङा एसे बुंबावदो आरो मा मा दंबावो।
औ होनलाय औवाया आरो दंबावो बायदि मोनदोना?
औ औ दंबावो।
बेनिखो मिथिला।
माखासेनिखो आं मिथिथ'ला नोंथाङा मिथिगौबा बुंनानै होदो फोरमायनानै होदो।
आंबो माखासेनिखो मिथिया ओरैनो खोनानायाव गुन बिजलिबो दं होननाय खोनानाय जादो आङो। एसे एनै फिसा फिसा जायो बिजलिनिफ्राय एसे लदब जायो आरो। खुन बिजलि औवा होननाय बेखिनियानो आंबो बारा मिथिला इखिनिनिया इख